खबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां। खोनादों ना?
औ खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो जिरायनानैसो दं नोंथां।
नोंथाङा सम दंब्ला आं नोंथांजों बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां मा खोथामोन
अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों
अ नोंथांजों आङो बर'फोरनि फोरबो मा होनो आबादजों सोमोन्दो थानाय मागो -दमासि आरो खाथि गासा फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ फोरमायजागोन नोंथां
अ आ आरो बर' हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आबादजों मोनो आबाद मावनानै थांनानो आबाद मावनानै जाग्रा एबा थांनानै थाग्रा हारि आरो आबाद आबादखौनो बिसोरो थांना थानायनि गुदि राहा लामा साननानै लायो। खोनादोंङा नोंथां?
खोनादों नोंथां। नाथाय नोंना रावाहाय स्रां स्रां जायाखै
जायाखैना औ खोनास
औ दे औ खोनाबाय दे बुंलांदो नोंथां
अ बिदिब्ला मा होनो आं सावरायलां फिननोसै नोंथां दा खोनाबायना मोजांङै?
औ खोनाबाय दे बुंदो
औ मानो आंङो बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन नालाय नोंथां बेखौ आंङो सावरायलांनोसै बर'फोरा मानो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आबाद मावनानै जानानै थांनानै थाग्रा हारि एबा आबादखौनो बिसोरो थांना थानायनि राहा लामा महरै लाबोदों। बेजों लोगोसेनो बर'फोरा बे आबादखौ मावखांनायनि उनाव माखासे फोरबोफोर फालिनायखौ जों नुनो मोनदों। बा आबाद मावनायनि सिगां आरो आबाद मावनायनि उनावबो फालिबोनायखौ नुनो मोनो जोंङो बेजोंनो सोमोन्दो थानाय जोंङो ओ गोजां बोथोराव जानाय एबा मागो मागो दमासि बेखौ बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनोसै मागोआ जादों माग दाननि से मा होनो ओ एक थारिख खालि एबा से थि सानखालि बर'फोरा मा होनो फिथा लारु सौराय बेफोरबायदि जानाय मोनसे फोरबो फालियो आरो बेयावनो माखासे गोबां नेम खान्थिफोरबो फालियो बेनि मागोनि सानसे सिगां मा होनो ओ सैत्र दाननि जोबथायाव मानोे अ सैथ्र नङा नोंथां फुस दाननि जोबथायाव मोनसे संख्रान्तबो होननानै बुङो आरो बेखौ बेयाव ओ बर'फ बैजों मागोआव ओ जागोन फिथा सौराय माबाफोरखौ जोऔङो बे सानखालि रेडि खालामनानै बा थियारि खालामनानै दोनखायो आरो सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ ओमफफ्राय बेनि अखानायै बर' आइजोफोरा उवाल गायहेनाव देनानै जोंङो बे फिथा लारु एन्थाबफोरखौ जानाय नुदों। नु मोन जाबोदों आरो बेयावनो माखासे नेमफोर दङ फालिबोनाय दङ। बेयाव जादों जोंङो बाख्रि लिरख'नो बर' आइजोफोरा। बाख्रि लिरख'नाय नेम दङ आरो बेजों लोगोसेनो ओ गावब गावनि बारिनि गय खान्थाल थायजौ बेफोर बिफांफोरखौ माने खानाय दं आरो जिगाब माइ जिगाब नङाबा बै दैज्लां बोथोराव खोथिया खानाय बेनि दिरुंजों मा होनो बै बिफां लाइफांफोरखौ खायो होननानै खाबोदों आरो बेफोरबायदि नेम दङ आरो बेयावनो जोङो बेलागुर सावो माइ जिगाबखौ हुंनानै दोनखानाय सिगां सानसे बा साननैसो सिगां हुंनानै दोनखानाय माइ जिगाबजों म बेलागुर स खावो बेखौ रायजोयैनो खालामनाय जायो। आरो ओमफ्राय माग दानखालि मोना फुंङावनो। सोरांफा माफा एा जिब जुनार माबायियावनो सोरांफा माफायावनो माने दाउखाया नुनो मोना होनलायलायनाय मोनसे म होनो नेम दं आरो दुगैनाय बेयाव जोंङो। मानो माग दाननि जोबोद गोजांनायावबो जोंङो बे समाव दुगैयो आरो। दुगैयोब्ला जोंनि मा होनो बेराम आजार माबा खारो बेफोरबायदि होननानै मोनसे फोथायनाय दंङ आरो बेखायनो दुगैयो जोबोद गोजांनाय समावबो आरो बे दुगैनायाव दाउखाखौ नुनो मोना होननानै बुंनाय दं आरो। दाउखाया नुयोब्ला बादुवा जायो होननानै बुं बुंदों होननाय दंङ ओमफ्राय बे खालिनो जोंङो मागो खालि बयबो बर' न'खरफोराव जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया मोन। बयनिबो न'खराव माइ दै मान गोबां थायो नालाय मोननो मोनो बेयावनो जोङो लारु बेनि न' बेनि न' बेफोरबायदिनो लारु फिथा। मानोना लारु एन्थाब सिथाव बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय मागो दमासि खालि मा होनो फिथा-फिथा जानाय खौ नुनो मोना फिथा लावदुम जायोब्ला मा होनो मोसौनियाव फिथा जायोबा मानो मोसौनाव दुमालु जायो होननानै फोथायो आरो। बेखायनो जोंङो बे सानखालि फिथाखौ जाया। आरो बेयावनो जोंङो मोनसे मोननो हाबावो बेनो जादों खाथि गासा फोरबो आबादजों सोमोन्दो थानाय खाथि गासा फोरबो बेबो बर'फोरनि मोनसे फोरबो आरो बे समाव बर'फोरा बे फोरबोखौ कातिक मासाव फालिनाय जायो कातिक। दाननि एक थारिख सेथि सानाव फालिनाय जायो बे समाव माइ आबादा समायना बेनो ओंखारो आरो माइफोरा ओंखारनानै मोनो आरो समायना माइ दुब्लिखौ जोबोद समायना नुयो बे समावनो मा होनो बर' आइजोफोरा मोनाबिलि लि समाव कातिक दाननि मोनाबिलि समाव मा होनो जेवारि बाथि सावो बे जेवारिजों लोगोसे बेयाव गन हासि गनसा लांफायो माइ बिलाइफोरखौ बिजों। बुग्लेमनानै माने बेयाव थाइगिर बिखंजों मा होनो आलारि बाथि सावो थाव गोथां होनानै। बेफोरबायदि आरो बेयाव मोनसे फोथायनाय दं आरो। जाहाथे बे माइ आबादफोराव बै गाज्रि एम्फौ एनलाफोरा मानोे जाहाथे। थे माइ आबादखौ खहा खालामा माइ फिथाइ ओंखारनाय फिथाइफोरखौ जानानै जेबो खहा खालामा बेनि थाखाय मा होनो? माइ आबाद बेफोरबायदि आलारि बाथि सावनानै कातिक गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। बिदिब्ला आंनि बुंनाया जोब्बायमोन नोंथां नोंथांङा माबाफोर? फोरमायनो सानदोंमोन नामा नोंथां?
नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां जोंनि बर' हारिनि जे ओंखारहायै फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय। दा आङो ओरैनो नोंथाङाथ' जोंना आबादजों लोब्बा थानायनि सोमोन्दै बुंबाय नालाय आं -' मिथिंगानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां दा मिथिंगायाव नि थाखाय जोंनो माबायदि मदद जगायो आरो मिथिंगाया जोंनि थाखाय बेसेदि गोनां बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै। दा मिथिंगानि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गासिबो गोग्लैखायो मिथिंगायावहाय जोंनि सोरगिदिं मोननाय आब आबहावा जायनो जाहैबाय बिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला हा बेफोर सा-साननि सोरां बे मा बुंनो थाङोब्ला मिथिंगाया जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांजों मिथिंगायाव गैयाबानो जिखुनु जिउ जिबियानो जायाथों मानो ओ थांनानैनो थानो हाखानाय नङा मिथिंगायासो जोंनो माने जिउनांफोरनो सुबुंफोरनोल' नङा गासै नोनो थांना थानायनि थायोबा थांना थानायनि मोनसे राहाखौ होयो आरो। आरो मबथिंगा गैयाबा जों दि जोनोम जागोन बेखौबो जों बुंनो हानाया गोब्राब आरो। जेरैहाय मिथिंगायानो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जोङो अक्सिजेन गेसखौ मोनो जाय अक्सिजेन गेस खौ फ्राय जोंनि जिउनां जिउ जिबियानो बेखौ लायो। दा बिफां लाइफाङानो जुदि अक्सिजेन गेसखौ हगारोब्ला अब्ला जिउ जिबियाहाय बोरैहाय लानो आरो बोरैहाय थांनानै थानो बेजों लोगोसे जोङो दैमा दैसानि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोंनो थांना थानायाव अक्सिजेनाथ' गोनां बेजों लोगोसे जोंनो दैनिबो गोनां। दै गैयाब्ला जोंहा मा थांना थानो हानायानो माने जोबोद गोब्राब सानसे साननैखौ जों हागोन होनब्लाबो दैनि आंखालावहाय बा दै गैयियावहाय जों सुबुं माहारिया बा जि गासै इउनाङाना माबायदि जागोन नोंथाङाबो मिथिखागौ बे माने दैया जोंनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बांनायखौ बियो सुुंफुंना होगोन आरो बेल' नङा जों दैनि गेजेरजोंनो जोङो ओ जोंनि दैयाव जोंनि देहायाव थानाय ओ बिब खायसे देहानि बिउं अंगफोर बा जोंनि देहायावनो माने दैजोंबो दाजाहाय थ' दैया जोबोर माने जोंनाहाय ओ सुजिउनांनो जोबोद मोनसे हेफाजाब होयो आरो लोगोसेनो बु थाङोब्ला बार जायफोर बारफोराबो बेफोर बार गैयाबाबो जों थानो हानाय नङा बार गैयि जायगायाव जों थावरायनानैनो थानो हानाय नङा। आरो हा-हाफोराबो जोंना जाय हायावनो जोङो आबाद मावनानै जायो जाय हायावनो जोङो थाग्रा फुलि बानायनानै थायो दा जुदि हायानो गैयाब्ला अ ब्ला माबोरैहाय जों थाग्रा फुलि बानायनो मायाव जों आबाद मावनानै जानो था मोनफ्रोमबो जोंनाव बिफां लाइफांजों लोगोसे दैजों बारजों मोनफ्रोमबो जोंनो समान बिबाङै जोंनो जिउआवहाय गोनांथि जायो आर अब्लासो जोङो मा बुहुमाव जोङो थावरिनानै थानो हागोन आरो बे बुहुमाबो जोंनाहाय मा मिथिंगानि थाखायसो जोंना बुहुमा जादों आरो मिथिंगानि थाखायसो म'हममा आ मोनसे महर मोनदों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। आरो बेफोर गासैबो नाथाय थिंगायाहाय सुबुंफोरनि मोजाङै बाहायैयावहाय गाज्रि जालांनो हमबाय जोंना गोबां जोङो बे फोर गाज्रि जालांनाया जोंनि साय जोंनि थाखायनो जादों। आरो बेफोरो मा जोंखौनो खैफोदाव खग्लैदों आरो जेरैहाय सुबुं माहारिया थो न' बानायनानै बिफां लाइफांनिफ्रायनो दानफायनानै बिफां लाइफांख' खौनो जोङो औवा बायदिफोरजोंनो जोङो न' लुनानै थाग्रोेजेनदों बेनिफ्राय जों लासै लासैहाय जोङो बिल्डिंफोर लुनो हमबाय सिमेन्टनि गेजेरजों बा बेफोरबायदि न' बानायनायावबो सिमिट फोरनि न' बानायनायावबो जोंहा दैनि गोबां गोनांथि जानानै फैदों। नाथाय आथिखालाव नुनो थाङोब्ला बिफां लाइफांखौबो ओरैनो दानफायलाबायबाय। जायनि जाहोनावनो जोंना हा गिसिखानायनि गोबां ओ अन बिबाङाबो बांबोनो हमबाय लोगोसे दैफोराबो जों सुबुं माहारिनि थाखायनो गाज्रि जादों। जेरावहाय कारखाना बायदि बाहायनानै बा गाज्रि मैलाफोरखौहाय दैमा दैसायाव हगारहरो। बायदि गाज्रि मुवाफोरखौ दैमायाव फोजावहरनायनि जाउनाव बिफोर दैफोरा गाज्रि जालांनो हमबाय। आरो बिनि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला बे बिफां दानफायनाया जोंनि ओ‌ ओ बि बिबिब फां दानफायनायनि जाउनाहाय हा गिसि खानायाल' जायाखै नङा बे बिफां दानफायनायनि जाहोनावनो जोंना रानस्रावाबो गोबां जाबोनो हमबाय जेरावहाय जोंनि मुहुमा जोंनि जायगाया रानस्राव महर लादों आरो बे रानस्राव महर लानाया गासै जिउनांनि थाखायनो खैफोद गोनां। मानो होनना बुङोबा बेहाय सुबुं माहारिजों लोगोसे सिब जुनाराबो थांनानै दं एम्फौ एनला थांनानै दं दंफां लाइफाङाव जोंना ओ जों लोगोसे दाउमा दाउसाफोराबो थांनानै दं। जायफोर दाावमा दाावसायाहाय जोंना बिफां लाइफांखौनो थाग्रा खुलि हिसाबै गावनि न' बानायनानै लायो। जुदि बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला बेफोर दावमा दावसाया बोरैहाय थावरिनानै थांगोन। लोगोसेनो आरो जिब जुनारा जेरावहाय हाग्राफोराव थायो गांसो जाग्रा दंफांनि बिलाइफोर जानानै थांना थाग्रा जिब जुनारफोराहाय बोरैहाय थानो। आरो बेफोरबायदि गांसो जाग्रा बिफांनि बिलाइफोर जानानै थाग्रो थाग्रा जिब जुनारानो गैया। बोला अब्ला बेदर जाग्रा जिब जुनाराबो बोरैहाय थांनानै थानो दा गासै जोंनाहाय मोनसेजों नोङा मोनसेजों लोब्बा गोनां गोजा बेनिखायनो जोंनो बेफोर गासैखौबो जोंनो नांगौ आरो। आरो बेफोर रानस्राव जायोब्ला जोंनिनो थाखाय थावरिनानै थानाया जोबोरैनो गोब्राब जागोन नोंथां बेनिखायनो जों साफ फ्रोमबो सुबुं माहारिया जिब जुनाराथ' बेफोरखौ गाज्रि खालामाखै। साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो बेखौ संरैखा खालामनाया जोंनि आखायाव दङ आरो। आरो दा आथिखालाव जों नुनो मोनो गोबां गारि मथरफोर बाहायनानै बिनि ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो आबहावाखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामदों बेनिखायनो जों हायोबा बेखौ ओ खम बिबांनि बाहायनानै जोङो ओ बारखौ बा आबहावाखौ जों रैखाथि लाखिनांगोन आरो बेैफोरखौनो जों अक अक्सिजेन लायो नालाय बेफोर उखुन्दैफोरा बैफोरबायदि गेस गाज्रि गेसफोरानो अक्सिजेनजों बा बारजों